औ नोंथां ओ नोंथाङा दा फ्रि ना नोंथां औ आङो नोंथांजों जोंनि बर'नि हारिमुनि सायावसो सावरायनो थाखाय आं आं नोंथनाव कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां
औ सावरायजागोन नोंथां
ओ होदो नामा नोंथां नोंथाङा
औ औ औ औ जागोन नोंथां जागोन औ औ दा ओ हारिमु होननानै बुंब्लाथ' जोंहा गोबां हा जोंनि बर'नि माने बाहागोफ्रा हाबनानै थानायखौ जों नुनो मोनो नोंथां माने हारिमु होननानै बुङोब्ला जोंहा बाहाय मा मा हाबो बा जोंनि ना हमनाय ना- हामहैया थांनाय सिखार खालामनाय आरो बिदिनो जोंहा जि दानाय खुन्दुं थुननाय आबाद मावनाय दावहा नांनाय मेथाइ खननाय दामनाय देनाय ओमफाय जोंनि मा जेखाइ खबाय दानाय लुनाय बा बायदिसिना हेबनाय बर'नि आइजें आइला बेफोरखौ बेफोर हाबनानै थाजोबो आरोखि नोंथां हारि जोंनि हारिमु औ हारिमु होनना बुङोब्ला। दा जोंहा बिदिनो माने सिगांनो आं मोनसे जोंनि हारिमुखौ रायखांसै बिदिनो जोंहा ना गुरनायनि मोन हारिमु दं नङा होमबा नोंथां? बेबो मोनसे हारिमु औ जोंनि आइजोफ्रा जेखाइ लानानै ना गुरो जेखाय होननानै बुङोबाथ' जों सिगां बुंनांगोन मोनसे ना हमग्रा मोनसे आइजें नंङा होमबा नोंथां? औ जाय खौ जों माने औवानिफ्राय औवाखौ सैनानै फिसा फिसा दाब्लां दाब्लां सैनानै बेखौ नै हेबनानै मोनसे जेखाइनि मा होनो डिजाइन बा डाइस होनाय जायो बा महर होनाय जायो आरोखि नोंथां औ आरो जे खायजों लोगोसे जोंहा मा थाबौ खबाय नंङा होमबा नोंथां? जायखौ जों ना लानायाव जोंनि गोद दोनै आबै आबौ आजै आवजौ मोना माने ना लाग्रा हिसाबै महरै बाहायोमोन आरि खि नोंथां जायखौ जों खबायाइ होननानै बुङो। खबाइखौबो मानियो बांसिन मा औवानिनो हेबनाय जायो नोंथां। औ औ। दा जों बे मोननैखौ मानि जोंनि बे मोननै जेखाइ आरो खबाइआ बे मोननै जोंनि बर'नि बे मोनसे बाहागो हारिमुनि मोनसे बाहागो औ दा बे जेखाइ खबाइखौनो मा लानानै जोंनि बर' आइजोफ्रा माने ना गुरो नंङा होमबा नोंथां? दैज्लां बोथोरावहाय बबेबा दैमा दैसानि सेर सेर हाग्रा बारि बा दुब्लि बारिफ्राव दै जावररायनाय समावहाय ना गुरो आरोखि ना गुरनानै न'फ्राव लाबोयो बेय खौनो संनानै जायो आरोखि दा दा बेखौनो जोंनि मानि गोदोनि आबै आबौ अ आबै बा आबैमोनखौनो होनदो आरोखि दा बिसोरो मा खालामो मोनसे फाव दिन्थिनानै मोनसे मा सल'नि गेजेरजों मोनसे मेथाइनि गेजेरजों देंखो होनानै बेखौनो फाव खालामनायखौ जों नुनो मोनदों आर नोंथां औ जायखौ जों ना गुरनाय मोसानाय होननानै जों बुंनाय जायो आरोखि नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
आरो जोंहा दंबावो जाहैबाय बिदिनो जोंहा गोदोनि मा
दाहाल थुंग्रि जेनेबा जोंना गोबां जोहोलावफोर दंमोन बा जोहोलाव जोहोलावजोफोर दंमोन जेरै सिखोना जोहोलाव सोमदोन जोहोलाव गाम्बारि सिख्ला बेफोरबायदि जोंहा सिहोलावफोर दंमोन जाय मानि जों जोंनि बर'फोरखौ रैखाथि होनो थाखाय मा सुथुरफोरजों दावहा नां बोदोंमोन दाहाल थुंग्रि बायदिसि ना आइजेंफोर लानानै दावहा नांग्रा आइजेंफोर लानानै दा बेखौनो जोंनि गोदोनि आबैमोना आबौमोनहा मा खालामखो दाहाम मोनसे बेफोरबादि बिर जोहोलावफोरनि मोनसे दावहा नांनायनि मा ना आदब खायदाफोरखौनो बा एक्टिंफोरखौनो फाव फेसनफोरखौनो मोनसे मा मोनसे महर होनाय जाबाय मोनसे मोसानायाव मोनसे महर होनाय जाबाय आरोखि नोंथां मोनसे सल'नि मोनसे देंखोनि गेजेरजों हाय मोनसे मेथाइनि गेजेरजों बेखौनो फाव खालामनानै दाहाल थुंग्रि लानानै बेखौनो दिन्थिनायखौ दिन्थिनानै होनाय जादों जायखौ जों मा होन होनो होननानै बुङो बिदिनो दाहाल थुंग्रि सिबनाय मोसानाय होननानै दों बुंनाय जायो आरोखि नोंथां औ आरो जोंहा दंबावो जाहैबाय मा नो- खुन्दुं सानाय बा मुस्रा सानाय मोसानाय बा इन्दि थुननाय मोसानाय होननानै बुंनाय जायो आरोखि नोंथां। औ औ औ गोदोनि दिनाव मा जोंनि बर'फ्रा गोबांनो एम्फौ लाथ था फियोमोन। दा बै एम्फौ लाथानि फिथोबनिफ्राय जोंहा मा जोंनि बर'फ्रा खुन्दुं दिहुनोमोन नङा होमबा नोंथां? दा औ खुन्दुं दिहुननानैनो गोबां रोखोमनि सि दायोमोन। जेरै आर'नाइ जाय जोंनि हारिमुजों सोमोन्दो दं। जेरै जोमग्रा जे दख जोंनि बर' आइजोफोरनि गानग्रा नङा होमबा नोंथां? उम बेफोर गासिबो जोंनि बर'नि मोनफा मोनफा हारिमु आरोखि। दा बेफोरखौ बे इन्दि फिथोबनि बेखायनो दिहुननाय जायोमोन आरोखि नोंथां। औ दा बेफोरखौनो माने बोरैहाय दिहुनो जोंनि बर' आइजोफोरा बोरै दिहुनोमोन? बेखौनो फाव खालामनानै आखाइ फाव खालामनानै आखाइयाव मबिन लालायनानै खुन्दुं फानलायनानै माने बेखौनो फाव खालामनानै दिन्थियो आरोखि मोनसे मेथाइनि गेजेरजों। जों जायखौहाय मुस्रा सानाय बा इन्दि थुननाय मोसानाय बा इन्दि लुनाय मोस सानाय होननानै बुंनाय जायो आरोखि दिनैनि दिनावहाय। औ जाय मोसानायखौ दिनैहाय जोंनि बर'फ्रा माने थाइलेण्डनो बिदिनो मा ओ फिलिपिन्स नो बिदिनो इनड'नेसिया। नो बेफ्राव दिन्थिहैनायखौ जों नुनो मोननाय जादों आरोखि नोंथां। दा नोंथाङाबो नोंथ थाङा नोंथांनि मोनदांथियाव जोंनि बर' हारिमुनि बागै। माब्रै माब्रै सोलाय माब्रै बर' हारिमुवा बेबादि बेबादि थासारियाव फैखो बा। बेफोरखौ मारै खालामजेनखो बिनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां। औ थारैनो नंगौ नोंथां औ हारिमु होनना बुङोब्लाथ' खौ जों मिथिखायो नं-नङा होमबा नोंथां? हारिमु होननाय लोगो-लोगो जोङो मोनसे हारिनि राव, थुनलाइ, गाननाय, जोमनाय, जानाय, लोंनाय। मोसानाय, मुसुरनाय नङा होमबा नोंथां बेफोर गासिखौबो लानानै।
औ
दा जाय हारिया हारिमु गैया नङा होमा नोंथां? बे हारिया माब्लाबाबो मोनसे आ हारि जानानै थाया आरो। बा जों हारि होनानै जों मिथिनाय जाया। दा नाथाय जोंहा बर'फोरा मोनसे बैबायदि मोनसे उम खाफाल गोनां होनना बुंनांसिगोन नोंथां। खाफाल गोनां हारि होनना बुंनांगोन। जोंनि बर'फ्रा ओरैबायदि मोनसे खाफाल गोनां हारि।
औ औ थारैनो। औ औ औ दङ नङा होमबा नोंथां। औ नंगौ गाव हा
ओ नङा होमबा नोंथां। ओ म आ मा मा होनना बुङो जानाय लोंनाय दङ। बा गावहानो आंगो मोसानाय मुसुरनाय दङ नङा होमबा नोंथां? दा बेनि गेजेरावनो आङो जोंनि बर'नि ओ
औ ओ माखासे औ आखाइनि हाबा औ औ नंगौथारैनो बेनि सायाव
जेरै हारिमु होनोबा आखाइनि हाबायाबो गोग्लै फायो जेरै जोंनि बर'फोरा मा खालामो? गोदो गोदायनिफ्रायनो‌। जोंनि बर'फोरा जो जों जेखाइ, खबाइ हेबनाय नङा होमबा नोंथां? दा बेफोरखौ जोंनि बर'फोरा गोदो गोदो गोदायनिफ्रायनो लाबोबाय थादों आरो। जेखाइफोरखौ जोङो जेनेबा औवाफोरजों हेबो नङा होमबा नोंथां? जोंनि नि बोराय बोराइ गाहाय।
गाहाय ओ जायखौ जोङो आब -
बुङो बर'आव दा बिसोरो मोनसे औवाफोरखौ ओरैबादि फिसा फिसा। खाथि हेब सैना लायो आरो। खाथि सैना लानानै मा खालामो आरामनो बेखौहाय मोनसे जेब्ला बे खाथिया रानो।
रानो अब्ला बेखौ मा खालामो मोनसे जेखाइनि महर बे आरो
मा खालामबावो आरो खबायाइ नङाहोमबा नोंथां खबाइआ जाहैबाय ना लाग्रा। नङा होमबा नोंथां जेखायजों जोङो ना गुरो ना गुरनोबाथ' नाबो लानो नांगोन नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
नङाब्ला जों नाखौ बहा लानो बेनि थाखाय मा खालामो खबबायखौबो हेबफान नाय जायो आरो दा बेबायदि जोंनि जोंनियाव नुनो मोनो आरो माखासे जेखाय खबबाय खेबनायखौ आरो लोगोसे जोंनि बर'फ्रा माासे खालामबावो न'आव न आव नों गावनि जेनोबा मा होनना बुंगोन जेनबा सियात नङा होनबा नोंथां सियार टेबोल बेफोरखौ जों जोंनि बर'फ्रा औवाफोरजोंनो नङाबा रायदोंफोरजोंहाय बेफोरखौ हेबनानै लानाय जों नुनो मोनो‌। मोनोमोन आरो जेराव आरो खामफ्लाय नङा होनबा नोंथां खामफ्लायफोरखौबो जोंनि बर'फ्रा न'आव न आव बानायना
बानायनानै औ नंगौ होमोन आरो गुबुनफोराव नङाबो जानो हागौ नोंथांथ जोंनि बर'
बो नुनो मोनगोन आरो नों नोंथां। जेब्ला सोरनिबा जोंनि बर'फोरनि नख'राव थांगोन अब्ला नोंथांखौ डाइरेक्ट बुंगोन नै जिराय नोंथां बेफोरबाय बेबायदि मोनसे अननाय बा गुरै रावै नोंखौ
खौ जिरायहोनायखौ जों नुनो मोनगोन औ आरो दंबावो जोङो हारिमु होनना बुं।
लानाय नङा होमबा नोंथां। जानायाथ' जोंनि बर'फोरनि मोनसे मुंदांखााखा नङा होमबा नोंथां जेरै जोंनि बर' बेफोरनायाव मुंदांखा मुंदांखा जानाय ओंख्रिफोरा जाहैबाय जेरै
जेरै ओ नारजि अमा नोंथां
दाउजों नङ होमबा नोंथां।
नोंथां आरो जेरै मा होनना बुङो। थास' बिबारजों नाजों ख बानायनो नांगौ आरो थास' बिबारजों ओ थस आथिंजों नाजों बेफोरबायदि आरो नोंथां मुंदांखा मुंदांखा ओंख्रि।
दंबावो जों जेरै लाफा दोलो होनना बुङो ना होमबा जों नोंथां लाफा दोलो माने बेयाव नाथुर फिसा फिसा थायो नोंथां नाथुर फिसा फिसाखौ जों बे नाथुर ओम
ओरैबायदि गोथाव जायो नोङो बुंनो हाखाया आरो नोंथां बेफोर जानाय जोंनि बर'फोरनि माखासे हटेलफोराव दा नुनो मोनो आरो आरो जोंहा जेरै हारिमु होनना बुङोबा जोंहा मोसानाय दङ नङा जोंहा गावहानो आंगो हारिमु मोसानाय दङ जेरै
रुम्बा मोसानाय नोंथांथ' खोन्थाखाबाय नंङा होनबा औ आरो जेरै
मा होनना बुङो बेखौ दाहाल थुंग्रि लानानै सिबना मोसानाय। जायखौ नोङो जोङो खृस्टि मोसानाय होनना बुङो नङा होमबा नोंथां दा बेफोरबायदि मोसानाया जोंनि बर'फोरनि गेजेराव दङ दा बेफोर मोसानायाव जों मा मा आगजोब हायो जेरै खाम, सिफुं, सेर
औ औ नंगौ औ औ।
बाहायनाय नुनो मोनो जेरै औ नोंथां जेरै खामा जोंनि थाखाय बर' फोरनि मोनसे जि आइ टेक मोननाय मोनसे दामग्रा आगजु सिफुाबो न'आव मोन नोंथां आरो सेरजायाबो आरो बुंनो थाङो बा आरो गंगोनाबो आरो गोबां दंबावो नोंथां दा बेफोर जोंनि बर'फोरनि मोनफा मोनफा जे थेननाय दामजु आरो बर'फोरजों बाहायजानाय मोनसे आगजुवा
औ हारिमुजों सोमोन्दो गोनां औ औ औ। बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय ना।
अब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबायमोन नोंथां।
औ औ अब्ला नोंथांजों रायज्लायनो गोजोननाय मोनबाय नोंथां जोबोद गोजोननाय मोनबाय औ औ।
दे बिदिब्ला नोंथां गोजोननाय थाबाय।